हेल'
औ
खोनादों नों
औ खनादों
औ बुं देलाय बुंलाय बुंलाय देलाय
दा
देलाय बुंलाय नोंथाङा मानि बागै सावरायनो लादोंमोन बेनि बागै एसे फोरमायना होलाय नोंथां
नोंथाङा गिबियाव बुंग्रोनाय
नोंथाङा मा आयदानि बागै सावरायनो लादों आयदानि मुंखौ थिसननो हागोन नामा नोंथां
बर'नि जानाय लोंनायनि बागै
ए बर'नि जानाय लोंनाय बागै मा आं एसे फोरमायना होनांगौ आरोखि औ बर'नि ला जानाय लोंनायाव जों बर'नि जानाय - लोंनायाव होनबाथ' जोंहा बर'नि मादावथ' गोबां रोखोमनि जानाय लोंनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंहा जानाय लोंनायखौ होनोब्लाथ' सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों आरो नारजि अमा आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि जों मैगं मैगंफोरखौ जों नुनो मोनो बर'नि मैगं माने बिदिनो ओंख्रिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमै जोङो ओंख्रिफोरखौ नोंथाङा ङा एसे माबा होननो हागोन नामा जे अनलाजों दाउखौहाय माबोरै संङो बिनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ। जोङो अनला ओंख्रि सङो। औ ओमफ्राय अनला ओंख्रि संग्रोनां सं संनो नांगौबा संनो नांगौबा गिबियावनो जों माइरं एसे लाबाय ओमफ्राय माइरंखौ दसे सोमना दोनबाय गुरै जाजासिम बेनि उनाव जाबाथाय दिखांनानै खादायाव दै सर होबाय एसे राननाय बायदि मोनबाथाय बिदिनो जों उवालाव सौबाय संनानै लाग्रोबाय गिबियाव बेनि उनाव जोंथ' अनला ओंख्रि नोंथाङा लकेल दा दाउजों जायोब्ला मोजां मोनो
औ
लकेलाव जों बांसिन गोथाव मोनो बिदि औवा मेवाइ होनानै
औ
ओह बिदिनो लकेल ओ दाउखौ जों न'आव थायो न'आव थायोबा न'आवनो लाबाय जेनेबा गैयाबा बायनानै लाबोबाय साफा खालामना बिदिनो मोजांसे ओ साफा खालामबाय ओ बिनि उनाव जों थाव थाव होबाय बिदिनो सुंख्रि बानलु गासैखौबो होजोबनानै बिदिनो मोजां जाजासे जोङो। ओ एवग्रोनानै लाबाय
औ नंगौ।
उनना लानानै जों बिदिनो उम गुबुन मोनसे माबायाव दिखांना दोनबाय दिखांनानै जों औवा मेवाय औवा मेवाइदों होन्दोंमोनना आङो ओमफ्राय औवा मेवाइखो जों औवानिफ्राय ला ओ लाबोनानै फिसाखौ ओ मोजां बासिनानै जों मिहि मिहि हाना लानानै
उम
बिदिनो सुनानै जोङो बेखौबो एसे खारै होनानै रहायना लाबाय आरोना औवा मेवाइ खो बेनि उनाव जों दै होबाय दै होनानै दै गोदौबाथाय बिदिनो ओ गासै संख्रि बानलु बिदि होजोबबाय बेनि उनाव जों एसे गोदौआव होनानै जों ओ देना लानाय देना लानाय मा ओ अन गुन्दैखो जोङो सारनानै होबाय आरोना।
उम।
बेनि उनाव ओमफ्राय बेदरखौ होबाय बिदिनो ओ दसे गोबाव गोदौ होनानै मोजां एसे लाथा जाबा बांसिन मोजां मोनो।
औ औ
अनला ओंख्रिखौ बिदिनो लाथाजों सो दोनबाय बिनि उनाव लास्टआव खांसे खांसेयाव गंगार दुन्दिया बा दुुनन्दिया होबाय आरो बिनि उनाव खांबाय बिदिनो सङो अनला ओंख्रिखौ
औ नोंथाङा अनला ओंख्रिनि बागै जोबोरैनो मिथिगौ। आं नोंथांनिफ्राय बेफोरखौ मिथिनानै जोबोद मोजां मोनदों
औ।
औ। आरो जोंहा ओंख्रि होनोब्लाथ' गोबां दङ जोंहा बर'नि मादाव जे बखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया नङा होनब्ला? औ।
बिदिनो नाफामाबो बर'नि।
औ नाफामाबो बर'नि।
गानाफा
नाफामखौ एसेग्राब जानाय जाया बा आं एसेबां मोजां मोना आरो नाफामखौ। औ नोंथाङा जानो मोजां मोनो ना
औ औ
नोंथाङा अब्लाथ' नाफामनि सायाव गियान थागोन बेफोरखौ माबोरै बानायनाय जा जायो बा माब्रै नाफामखौ जों मोननो हायो बिनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा नों थाङा
औ नाफामखौथ' जों बानाया माने होनबाबो नुयो आरोना। बिमाफ्रा बानाय खौ
उम
नाफाम दे नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो थास'नि गोनांथि। आरो नागोरानि गोनांथि जोङो ओ। नाखौबो नाखौ माने दुब्लि बा दुबलि फोर फोराव मोनो जेन'बा दुब्लि ना गैयाबा बिदिनो ना गैयाबा बायनानैबो मोन नो जों बिदिनो लाबोबाय नाखौ लाबोनानै मोजांसे सुबाय। सुनानै फोरानबाय फोराननानै ओ जोङो उवालाव देना लायो नाखौ मोजांनो गुरै देयो बेनि उनाव जोङो। ओ नाफाम देनो थाखाय थास' गोसोमा बांद्राय मोजां जायो अ थास' गोसोमाथ' थाखायो जों बेखौ मोजांनो जिरबाय। जिरनानै सुबाय सुनानै बिदिनो सुना लाना बिनि बिदिनो बिखौबो जोङो लास्टाव होफाबाय आरो। थास'खौबो होफानानै देबाय बे नाफाम देयावनो ना गोरान देनायाव अ। बिदिनो मोजां देना लानानै जोङो ओ नाफामखौ जों भयामावबो सोनो हायो अब्लाबो गोदो ओ औवा हासुङव सोयोबा बांसिन गोथाव जायो। आरो गोदो गोदाय औवा हासुंखौनो सोखायो आरो दासो बयाम माबा सोयो आरो नाखुनाव औव सुंखौ जों मोजांनो ओ साफा मोजांनो सैसथुमना लाबाय बिदिनो मो मोजां खमबाय जेबो हाबै बायदि जेबो थायै बायदि दि ओमफ्राय जों सुना लाना बिदिनो बे देना लानाय नाफामखौ जों सोहरो।
उम
अ बेयाव हाबैबायायदि अ बेयाव जे जेबो हाबैबायायदि जों मोजांनो। हाथिना दोनो आरो ना हा। सुंखौ जेबो जेरै एम्फौफोर दैयै बायदि हाबै बायदि। अ बिदि दोनबाय दोननानै मास मोनथाम बा बोसोरबो जायो बिदिनो। सोरबा सोरबा बोसोरबोखान बिदिनो जायो।
औ
बिदिनो नाफामखौ नाफामखौ जों सङोब्ला। ' नाफामा ओरैनोब्लाबो नाफामा गोथावखा। जेबो नांलायाबाबो जाखायो बिदिनो ज खौ बिदिनो थाव एसे होबाय खारै एसे होयो खााल संख्रि मोजां नांबानो गोथाव जाबाय आरो ना बिदिनो जानो हायो जों नाफामखौ।
बेफोरनो आरो ना नाफामखौ माबोरै बानायो?
औ
औ जोबोरैनो गोजोनदों बेफोरनि बागै मोनथिनो मोननानै नोंथांनिफ्राय
औ जोंहा गोदोथ' बर' आइजोफोरा नाखौ गुरनासो लाबोयोमोन नङा होनब्ला
औ ना स
औ गोबां बिदिनो बिलोफोराव थांनानै बा दैमा दैसाफोराव थांनानै बेफोर ना गुरनायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना बर' आइजोफोरा गोबाङैनो बिदिनो
ना गुरै-गुरै जानायखौ संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनो बर'फ्रा बिदिनो गावनि गोदोथ' बिदि बांद्राय जोंहा दखानफोरबो बा बिदिनो ना बेदरफोरनि बेफार बा द दखानफोरखौ जों नुनो थाङामोन नङा होनब्ला
औ औ
औ बेखायनो जोङो गाव नागिरनानै जायोमोन जों बांसिन बा गुरनानै जायोमोन नाफोरखौ नाल' नङा जोंहा गोबां बिदिनो गुरनायाव जोंहा मोनबोयो गावरिमा बिदिनो आरो गावरेमा सिंदों गावरेमा ओमफाय एम्बु एम्बुखौबो जोंहा बुथारो दाथ' दााबायदियाव दैज्लां गोबां बिदिनो एम्बु मोनो जों
औ
आरो गांजेमा बिदिनो बायदिसिनाफोर खांख्राइबो मोनो जोंहा गोबां खांख्राइफोरबो मोननो थाङो गोबां बिदिनो दैमाफोराव जोंहा मोननो थाङो आरो जोंहा साम' साम' लादाय आरो साम'खौ जोंहा मोननो थाङो गोबां बिदिनो दैमाफ्राव बांसिन मोननो थाङो आरो जोंहा साम'खौ होनोब्ला थ' औ ओमफाय जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमनि नाखौ मोननो थाङो जोंहा बिदिनो मोनसेल' रोखोमनि थाया नङा होनब्ला नाया औ जेरै जोंहा मोननो थाङो ना मागु
ना, ना खुसिया, ना मावा नास्राय, ना गोरि बिदिनो बायदिसिना नाखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि जिथु जोंहा बिलो फोराव बा दैमा-दैसाफोराव जोंहा बेफोर नाफोरखौ हमनानै लाबोनानै जों आं जे जों जानायखौ नुनो मोनो आरो गोदोहाय गावनि उदैफोरखौ सुफुंनायखौ जों नु नुनो मोनो आरो
आरो नोंथाङा बेफोर ओंख्रिफोरनि बागै मा बुंनो सानो
ओंख्रिफोराथ' जोंना बिदिनो गासिबो
औ नोंथाङा सबायाइजों साम'जों ओंख्रिखौ मारै बानायो बा मारै सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा
साम' जों
स'बायजों औ औ
बिदिनो जों फख्रि फुख्रिफोराव साम' मोनो दैसा बा फुख्रिफोराव दुब्लियावथ' मोना साम'खौ
ओहो मोना
जानाय जानाय मोनसे साम'खौ साम' लादायासो थायो दा बिदिनो हाखर फोराव हा औ जायो बेखौबो ओ जायो। सबायाइजों संनाय साम' आरो बे फिसा फिसाया
औ औ
औ बेखौ जों हाखरावसो मोनो हाखराव बिदिनो ख'नबानो मोनो
औ।
अ बेखौ जों लाबोबाय लाबोनानै मोजां बिराद मोजां सुखानांगौ साम'खौ मोजांनो बिनि सानै माबाखौ खाजासे मोजां सुयो सुनानै जों साम'खौ जों गिबियावनो मोजां एवग्रोना लायो बिनि दैफोरा गासैबो रानथाबनाय बायदि बिदिनो मोजां बेरजासिम जों साम' खौ एवना लाखायो मोजांनो बिनि उनाव खारै एसे होबाय ओ बिनि उनावसो थाव बिदि थाव एसे होबा मोजां जाखायोना थाव होबाथाय अ थाव एसे होबाय ओ खारै एसे होबाय ओमफ्राय मोजां एवना एवफिनबाय एवनानै जोङो ओ दै होबाय दै होनानै सबायखौ जों सबायखौ सुना लानानै जों होयो। होनानै बिदिनो ओ ओ गोदौ बाथाय बिदिनो मोजां खारै नांजासिम होफिनलायबाय
औ।
खारै नांजासिम होफिनबाय ओमफ्राय बिदिनो सङो आरो।
औ।
दे होमबा जोंनि समाबो जाना फैबाय ना।
औ नंगौ नोंथां जोंहा नोंथांजों रायज्लायनानै बा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ नोंथांनि ओमफ्राय मोनथिनो मोननानै। जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथांजों बेफोरबायदिनो इयुनावबो बेफोरबायदि खोथा। फोरखौ सावरायनो मोनगोन बा मोनथिनो मोनगोन आसा थाबाय आरोखि जोङो नोंथांजों अब्ला रायजलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दे अब्ला नोंथां गोजोन्थों।